हेल'
हेलौ औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आं फ्रि दङ।
अ आङो माने नोंथांजों ओ आबादनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन ओ नोंथां औ ओ दा बिदिब्ला ओ आबाद बुङोबाथ' जों मिथिखायोना आ दा ओ मा मा आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां दाथ' दाथ' जोंनि दाथ' दैज्लां बोथोर होननानै मिथिखायो नालाय नोंथां
औ
दैज्लां बोथोरावथ' जेरै माइ आबाद बर'फोरा गोबाङानो माइ आबाद मावनानै गावनि गावखौ गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखियो आरो बे माइ आबादानो जाहैबाय बे माइ आबादखौ गोबां रोखोमनिबो गायनाय जायो माने जेरै माइआ गोबां गोबां रोखोमनि थायो माइब्रा माइ जोसा माइ रन्जित माइ बायदि बायदि माइ थायो आरो बेफोर माइखौहाय मोननै रोखोमै गायनाय जायो मोनसे खासिया जावैनानै गायो आरो मोनसेया निवसियाखौनो गायनाय जायो बोरि बोरियाव आरो गिबियावनो माइ माइखौ माइलि सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे माइज्लिया जायो अब्ला फोमोनना लानाय हायाव खोथिया फोनाय जायो माइ माइ माइखौ आरो बिनि उनाव जेब्ला खोथियाया एसे गोजौ जायो एबा सप्तासे सप्तानैनि उनाव खोथिया जौवब्ला बेखौ फुनानै खासिया जावैनाय जायो बे दलहा हानि थाखाय खासियाखौ गायनाय जायो आरो ना आरो बोरि हानि थाखाय बे निवसियाखौनो फुनानै गायनाय जायो आरो खासिया माइ गायोब्ला गोबां फिथाइ मोननो हायो जेरै नेवसिया गायनायनिस्राय दल उम बोरियाव गायनायनिस्लाय न' दल्लायाव माइ गायोब्ला दल्लायाव बांसिन माइ फिथाइ मोनो आरो दलहायाव दलहायाव गोबां माने नि गोबां मानसियानो निउ खासिया माइखौ गायनाय जायो आरो ना बोथोराव माइ आबाद थाबाय ओरैजाय मैगंनिबो आबाद थायो जेरै बानलु बहल जिंखा भिन्दि फान थाव आरो खुमब्रा बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगंनिबो दैज्लां बोथोराव जानो थाखाय आबाद मावनाय जायो आरोना। आरो लोगोसे गरम बोथोरजों लोगोसे जे खायफाया थरमुसबो गायो
औ
आरो बेफोरबायदिनो गोबां दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं मोनो आरोना दैज्लां बोथोरावनो बांसिन मैगं मैगंनिबो आबाद मावो आरोना मानसिफोरा
औ
औ नोंथां आरो बिदिनो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोब्ला मोजांमोन
औ दा ओ जोंनिखै बो माने दैज्लां बोथोरा नालाय दा समाव दा बेनिखायनो जोंनिखुइबो माइ आबादखौनो दायो बांसिनै मावगासिनो दा जोंनिखैबो माइ आबादनि माइ आबादजों लोगोसे माखासे मा होनो मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ आ बे बेफोरनि आबादखौबो मावो आरो मावगासिनो दायो आ दाथ' जों मिथिखागौ दैज्लां बोथोर बोथोराव बांसिनै माने मैगंफोरनि आबादखौ मावनाय जायो।
औ औ
आ औ दा बे मैगंफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला ओ बहल, जिंखा, थाइबें, सबाय बिमा जोगोनार, लाव, खुमब्रा बेफोरखौ बांसिनै न'नि आबाद हिसाबै मावो आरो मानोना जोंनि जायगायावथ बेफोरबायदि गोबां बिगा हायाव बेफोरबायदि मैगंफोरनि आबाद मावा जोंनि जायगायाव न'आव जानो आन्था बा बाजाराव एसे ओरैनो फानहैनो थाखाय बेफोरबायदि एसे एसे मावो आरो
अ
ओ आरो जोंनि जायगायाव फिथाइ सामथायाइनि जेरै थरबुस बेफोरबायदिबो मावो आरो जोंनियाव बागान बारि आबाद जेरै गय बेफोर बारि आबाद नङा होमबा आं बिदि गयनो ओमफ्राय बागान बा साहा बिलाइनि आबाद बेफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबां मावनाय नुनो मोनो आरो दा जोंनि जायगायाव मा होनो गय बा गय आबाद आरो साहा आबाद साहा बिलाइनि आबादा बांसिनै दं आरो दा बे साहा बिलाइनि आबादजों ओ मा होनो गोबां सप्तायावनो माने गोबां रां खामायनो हायो साहा आबादनि गेजेरजों बेनिखायनो जोंनि जायगायाव हा आबादनि आबाद मावनाया बांसिन आरो
उम नोंथां
आ दा नोंथांमोननिखै साहा आबाद आरो गय आबादनि गय आबादफोर मावनाय दंना गैया
औ नोंथां जोंनि जायगाथिं माने गय आबाद
आरो साहापात बागाना गोबां बिगा गोबां बिगा बिदि गैयाब्लाबो माने गाव गावनि न'खरनि थाखाय बिगा मोनसे बिगा मोननै इदिफोर मावनाय जायो आरोना आरो बे साफाद आबादखौ मावनो थाखाय गोबां गोबां खस्थबो खालामनो गोनां जायो आरो बे आबादखौ फिसानि ओफ्राय नों गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरो बे साफाद साफाद आबादा साफाद आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो बेखौ हा सोनानै फुलि खालामगोरोना लानांगौ जायो बेनि उनाव बेखौ समानै जायगा खालामनानै जायगा समान समान सुनानै बेखौ एसे गोजान गोजान जेरै साफाद बिलाइखौ खानो थाखाय गेजेरजों हाबनो लामा गोनां बेफोरबायदि खालामनो थाखाय एसे गोजान गोजान समानै लायेनै गायनाय जायो आरो जोंनि जायगाथिं बे साहाफाद आबादखौ ओ बे साफाद बिलाइखौ खानानै बा बे साफाद आबादखौ मोननो थाखाय बोसोरनै बा बोसोर बोसोरनैफोर नेनो गोनां जायो आरोना नोंथां फुलि फिसानिफ्राय लानानै बोसोरनैफोरनिफ्राय मोजां बिलाइ मोनो आरो बे बिलाइयाव गोबां हासारनिबो गोनां जायो आरो बे हासारफोरखौ होबासो जों बिलाइखौ मोननो हायो आरो सप्तायावनो सप्ता खानानै जों फैसा खामायनो हायो आजि खालि आजि खालि माने न'आवनो बिलाइ खानानै न'आवनो बिलाइखौ लांफैखायो गोसो बायदि बेखौ खानानैल' दोननो गोनां जायो आरो ना नोंथां
औ
आरो गय गय बागानाबो दंसाबो नोंथां जों जोंनि जायगाथिं माने एसेबां गोबां गोबां गोबां गुवार गोबां गुवार गैयाब्लाबो न'खराव जानो आन्था न'खरनि एसे फैसा खामायनायनि आन्थानि थाखाय जोंनिथिं गय बारि बागान दं आरो ना नोंथां
औ
आरो बे बे गय बागानाव गय बागानखौ माने गय फिथाइखौ जोङो बोसोरसेयावसो मोन मोननो हायो आरो ना बे बोसोरसेयावनो जोङो न'खरनि बे बिगानै बिगाथामनि गय फिथाइखौ फाननानै गोबां फैसा खामायनो हायो आरो गय फिथाइनि बेसेनाबो गोबां बुरजा नालाय नोंथां ओंखायनो
औ औ
गय गयनि आबादखौबो गोबां मानसिफ्रानो मावो आरो साफात साफात बागाननि साफात बागाननि बेसेनजों जोङो न'खरखौ जोंनि जायगाथिं नखर न'खर खुंनो हायो मानो होनोबा बेखौ सप्थायायावनो सप्ता खानानै नोङो फानहरनो हायोबा एक कुन्टेल दुइ कुन्टेलखा खानानै फानहरनो हायोबा गोबां फैसा खामायनो हायो आरो बे साफात बागानखौ मोनसे समाव साफा खालाम दामनाय बा दाननायनि दाननायनि सम थायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला सापात बागानखौ बेखौ मोनसे समाव साफा खालामब्लासो दानोब्लासो बेखौ मोजां गोरलै गोरलै बिलाइ मोनफिननो हायो बेनिखायनो मास मोननै मोनथामनि थाखाय बे साफात बागानखौ दान दाननाय जायो आरोना नोंथां आरो आरो बिदिनो जोंनि बर'फ्रा औ नोंथां
औ दा बे साहा बिलाइ एबा साहा बागानाव हासार सारो नङा हासार सारो होनदोंना बे हासारा बेयाव मा मा हासारखौ सारो
बेयाव जेरैबायदि इउरिया बेफोरबायदि हासार गोबां हासारनि जेरै बिजौनि थाखाय हासार मोनसे थायो
औ
थाब थाब खिलिनायनि थाखाय मोनसे हासार थायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि गोबां हासारखौ गोबां मुलिखौ सारनाय जायो आरोना नोंथां
औ
नंगौ नोंथां
दे होमबा ना नोंथां जाथसिगोन दे
औ दे जोंना समावबो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांखौ
औ औ औ दे
औ दे